खोनादोंना नोंथां औ। आङो नोंथांजों ओ ओरैनो दङब्ला आङो माखासे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंबा नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन जेनेबा नोंथाङा मा गोनांथार आयदानि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जे आथिखालनि बिगियाननि मुगाजों दिहुनजानाय माखासे ओ म ओ मबाइल आरो बे ओ बिनि मोजां गारजि ओ जेनाखि ओ बेखरखौ माबोरै बाहायो बा माबोरै बाहायनांगौ बिनि गासै मोजां गाज्रि गुनखौ नोंथाङा फोरमायनानै होग्रोदो नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां जेनेबा मोज मोजांनि सोमोन्दैनो आं बुंलांसै नोंथाङा दाहाय गाज्रिनि सोमोन्दै बुंलांबानो जाबायना नोंथां जेनेबा मा होनो जोंनि बे ओ मबाइल बाहायनाया मानि इनट टारनेट एबा स्मार्टफन बाहायनाया जोंनि सुबुं समाजाव मोजां गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे जोङो मबाइल फन थायबा जोङो गासिबो दुनियानि मा होनो माखासे खौरां माबा माबि जाथाय जानायफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां। मबाइल मबाइलानो जाहैबाय जोंनि मोनसे मा होनो फार्स्ट प्रायरिटि बायदि बिदि जाना फैदों आरो ना जों मबेल नङाबानो जों थांनानै थानो हायि बायदि जानानै फैबाय आरो ना जेनेबा जोंहा मा होनो मबेल गियाबानो आखाइ बायनाय बायदि जानानै फैयो जेरै जोङो बाइक जेनेबा माखासे ए गारि गोनां मानसिफ्रा जे माने गावनि गारिया गाज्रि जायोब्ला एबा गावनि गारिया मा सोरबाफोर जेनेबा लांफैयोब्ला माने गाव जेनेबा थाबायनांनो गोनां जायोबा मानि बैयो जेरै गावनि आइथिंखौ बायनाय बायदि मोनो जेनेबा थाबायनो स खुया सुखुया मोनोना बेबायदिनो जों हाबो मा जानानै फैबाय माने जोंनियाव माने बे मबाइल बाहायनाया जोंनि बे
हुदासो जानानै थालांबाय आरोना जोंनाव मबेल गैयाबानो जोङो दसे समबो थानो हायि बायदि जाबाय आरोना आरो बे थानो हायिनि जाहोनाबो जाहैबाय माखासे मोजां माबाफोरबो दङ जेरै जों बुंनो हायो मबेल मबेलजोंनो जोंहा माखासे आ गोबां बुस्थुफोर जों मावनो हायो जेनेबा जोङो उम सासे मानसिखौ जों खौरां लाहरनोब्ला जोङो मोनसे फन कल हरनायनि गेजेरजोंनो जोङो मोनथिनो हायो बे बिथाङा मा खालामदों एबा आ मानि मानि सोमोन्दै फन रायलायनो हरदों एबा माबा खौरां लानो ओ ह फन हरनाय जादों बिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोङो ओ जों मोनथिनो हायो आरोना। जेनेबा जों गोदोनि समावथ' जों मिथिगोन जोङो गुबुन सासे मान लाइजाम हरोब्ला जों बे लाइजामा सप्तासे गाहाम लायोमोन आरोना एख खमबाथ' सौहैयामोन एखमबा मा जायोमोन एखमबा अखा लोगो मोनबाय एखमबा गोलोमदै सिलांबाय बेफोरबायदियैनो माने गोमायोमोन होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो बिदिनो दंबावो जेनेबा जोङो मबेलजोंआ जाहैबाय मोनसे मोजां आ मोनसे बुस्थु एबा मुवा होननांगोन बे मुवायानो जाहैबाय जोङो मबेल ख खौ लानानैनो जोङो जों दानि बायदि भिडिअ कल जाय भिडिअ कलखौ जोङो मा होनो गोस थानाव जो थानाय सुबुंफोरखौबो जोङो मा होनदों मेगनजों फेसथु फेस सो रायज जलायनानै एबा नायलायनानै जोङो रायलायनो हायो आरोना नोंथां बे मबेलनि जोहै नो मबेला नो जाहैबाय जोङो जोंनि माखासे जानायनिफ्राय लानानै जोंनि उन्दुनाय जे जासिमखौ जोङो माखासे खौरांफोरखौ खौरांफोर जोंनो होयो आरो ना। जेरै जों गुबुन दाबसे जायगायाव माबा मोनसे बिहरनोब्ला एबा जों माबा मोनसे मा होनो थांनांगौ गोनां जायोबा बेयाव जों थांङालासिनो जोंङो बिख'नानैबो जोंङो जानो हायो जेरै जोङो दङ' जों जानायनि थाखाय जों जमिद दं आरोना। जमेट' दङ' सुइगि दङ' बैफोरबायदियाव जोङो माखासे ओंखामफोर बे ना बेदरफोर जोङो अनलाइनाव बिहरनानै जोङो जानो हायो आरो ना नों थां। आरो बिदिनो दंबावो माखासे गोबां एपस दं जेरै बिंक ब्लिंकेट होननानै बुङो जोंनि जायगायाव नैबे क'क्राझार टाउनाव जोंनाव। दा ब्लिंकेटआ फैयाखै बै ब्लेंकेटजों जोंङो माखासे माल माथा नांगौ जानाय ब्रसेेरि होनो जायखौ जोंङो। मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउआव जानाय लोंनायाव बाहाय जानाय बुस्थु फोरखौ बेखौ जोङो बे ब्लेंकेटनि गेजेरजों जोङो मा होनो ओ बिहरनानै जों न'सिम होफैनो थाखाय जोंङो अर्डार खालामनो हायो आरोना नोंथां। जेरै बेयाव जोङो थागोन मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै थाव, संख्रि, बानलु साफुन बेफोरखौ जोङो गासिबो जोङो बे ब्लिंकिटयावनो जों बिहरनो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो बुंनो हागोन जे मा होनो जोङो माखासे बे फैसा जोङो बे फैसायाबो जाहैबाय सोरबा सासे नो जोंङो हरनो गोनां जायोब्ला जोङो बे मबेइल इन न्टारनेटनि जोहैनो जोंङो बै सासे सुबुंनिसिम जोंङो गोबां बिबांनि जोङो फैसा हरनो गोनां जायोबा जों बेयाव जोङो ट्रान्सफार खालामनो ह हायो आरो ना नोंथां। जेरै जोङो ओ जोङो माने गोदोनि समावथ' जोङो मोनथि जे सिखाद दाखादफ्राव गो-गोदो गोबां जायोमोन। जेरै जोङो मोनसे मोनसे बेंकनिफाय जों फैसा बख'नानै हायाव बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव लाङोब्ला बे दाबसे जायगाया बे नोजोर होखागोन आरो ना बे सुबुङा फैसा बख'बाय जुदि बेखौ जोङो खावनांगौ एबा लुथिनांगौ होननानै बिसोरो मा होनो थिग खालामनानै थांनानै बेयाव लुथिनानै बे फैसा जेसेखिनि दङ' बेखौ लांनानै थ थांजोबोमोन आरोना। बे लानानैल' थांनाय नङा माखासे नारा नाथा जायो। जायोब्ला माने गावनि जिउखौबो गो खोमानांनो गोनां जा दोंमोन आरोना गोदोनि समाव। दा नाथाय बिदि नंलिया दा मानि गास गाबागाव मबेइलावनो थाजोबसै नालाय मबेइलनि जोहैनो जोङो गासिबो मा होनो पेमेन्टफोरखौ एबा फैसाफोरखौ हरनो हायो आरो ना जायनि थाखाय बे जोंनि जोंनि बे माबायाव गोरलै जानानै फैदों। आरो मबेइलनि जोहैनो जोंङो माखासे लेखाखौ लेखाफोर फरायनो हायो। जेरै जों इयउटुबाव इउटुबाव माखासे जोङो मोजां मोजां आ मा होनो फोरोंगिरिफोरनि गाइड लानानै जोङो फरायनाय खौ जोङो मोनो जेरै जोङो माखासे गिदिर गिदिर एगजाम जोङो इउ पि एस सि ए पि एस सि ए मा होनो निट जेरै जोङो निटफोर इन्जिनियारिं, इन्जिनियार एबा डक्टर जानो थाखाय जोङो माखासे एन्ट्रेन्सफोर होनांगौ बैफोर एन्ट्रेन्सफोराव जोंङो पासा पास खालामनो थाखाय एबा जोङो साख्रिनिफोर साख्रि बाख्रिनि लेखा फरायनो थाखाय जोङो मा होनो बै इउटुबनि गेजेरजोंनो एबा सासे फोरोंगिरिनि एबा आ मा होनो इउटुबाव माखासे फोरोंगिरिनि जोहैनो जोङो बेफोराव गियान लानानै एबा जोङो बिनिफ्राय जोङो एन्सारफोर मोननानै जोङो मा खालामनो हायो एक्जामफोरखौ जों होनो हायो आरो ना। आरो बेजोंनो लोगोसे ओम दाथ' जोङो नुनो मोनो बांसिन कलेज कलेज लेभेल फ्राव मा जायो स्कुल माने टेक्सट बुकखौनो मोना आरो ना बै टेक्स्ट बुकआ जाहैबाय माने लेखा बिजाब बै लेखा बिजाबा माने दानिया गुगोलफ्रावनो दंजोबसै आरो नोङो गुगोलाव खनसे सार्च खालामबानो जों गासिबो फैजोबो आरो माखासे कुइसननि एन्सारफोर बैसोर कुइसननि सोंलुनि फिननायफ्रा गासिबो बे गुगोलावनो दंजोबो। जायनि जोहै जोंङो खनसे जोंङो बै सोंनायनि सोंनायखौ जोंङो टाइप एबा जोंङो लिरनानै हरोबा बै एन्सारा जोंनि गेजेरावनो थाब फैयो। बेफोरबायदिनो जोंङो फरायनायखौ ख गोरलैयैनो जों फरायनोनो हायो आरोना नोंथां दानिया नोंथां आं जे बे सिनि बुंनाया बे जाहैबाय मोजांनि सोमोनदै नोंथाङा जेनेबा मबाइल एबा इन्टारनेटनि बाहायनानै जोंनि सुबुं सुबुं जिउआव माबायदि खहा जांदों एबा मा होनो माबायदि गोहोम गोग्लैदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होलांबानो जाबाय ना नोंथां।
औ नोंथां। ओ दा नोंथाङा जेनाखि मबाइल बाहायनानै फ्राय मोननाय मुलाम्फा ओ बेखौ नोंथांङा मोजांङैनो ओ फोरमायलांबाय। ओ दा जोंहाथ' मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो ओ फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं गाज्रिया थाखायो। ओ दा जोंना मबाइलानो जाहैबाय ओ आथिखलि ओ बिगियानजों ओ दिहुनजानाय मोनसे ओ आगजु। ओ जाय इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलियो।
दा दिनैथ' दा मावनायाबो बिथांमोनखौ नायगिरो।
नोंथाङा ओ
गेजेरजोंनो सरासनस्रायै
माखासे ओ माखासेै बेफोरबायदिनो आरो माखासेया ओ जाहैबाय ओ मुलाम्फा बिथांनि नामफोरखौ नायनानै सनफोरखौ बाह गोबां
बाहायनानै
माखासे ओ जि जाया कमफानि खालामनो हायो। लाजिबांसिन ओ गारजि
डाउनलड खालामनानै बेयाव बायदिसिना खामानि मावनाय बा बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ आरो बे बेनो ओ जा जायनाखि फनखौहाय
ओ जोंना थ' गासिनिफ्राय बियो लाजोबबाय। फाय जोंहा जेरैहाय दा बे सम फैगोन सावरायनो बा गासैखौबो सावरायनानै बेखौ बाहायनो
जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो।
दा जोंहाना ओन्सोलाव जायनाखि गिदिर मावनानै दं। ओग ज फराफारिफोर देरनांसिगौ गोबां जानानै थाबोजेन थाउननि दामानो
मोनोबा मिथियो जे ओ गोबांनि ओ नि जेनाखि ओ
बिमा-बिफा एबा ओ बा ओ बायदि बिथिङाव फ्राम मा मोस्लिथ इयो गोबाङा आयदायाव बियो गोसो गोरोबनानै थानोबो बियो मा बिमा बिफानि रावखौबो सोलाया बे ओ मबाइलाव मबाइलाव गासिबो बुस्थखौनो मोननो हायो दा बैफोरबादि जेनाखि ओ होमबाना बयबो बेयावहाय जोंहाय गोबां औ दा बे आखलफोरखौ सानसनो हायैयाव बे समाव जोंहा जेटु मबाइलखौ गासिबो बाहाया
ओ गावखौनो जेनबा साख्रि दा बेबायदिनो आथिखालाव जों खोनानो मोनदों मबाइलनि गेजेरजों ओ थगायजानाय सुबुंफोरजों बेबायदि। बिदिनो ओ मेसेज बायदिसिना लिंक हरनानै जे खायसे मानसि जे मबाइलखौ बाहायनांगौ बे ओ माबोरै बाहायनांगौ बेनि नेमफोरखौ मिथि दा बेसे माखासे जेनेबा गोग्लैनांगौ जायो दा बैफोरबायदि जोङो जेंनायाव गोग्लैयोब्ला माहारिया राहा गैयै जायो। दा बेबायदिनो जोङो माखासे जाउनाव ओ मानसिफोरखौ जेंनायाव गो गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा बेबायदिनो जेनाखि ओ हो? ओ बेबायदिनो जोङो मबाइल गोबां नुनो मोनदों आरो दा जायखिया बे मबाइलनिफ्राय जादों
औ औ औ। नोंथाङा जेनेबा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो जेनेबा मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा जों रायज्लायबाय जेरैबा नोंथाङाबो बुंबाय जेनेबा फन बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा माबायदियै मा होनो गाज्रि गोहोम गो गोलैदों एबा मा होनो गाज्रियैनो थ गाय जादों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय आरो आंबो उनाव बुंलांबाय जेनेबा नोंथां जेनेबा जोङो मबाइल फन बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा मा मा मुलाम्फा जाबोगासिनो मुलाम्फा जालांगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांनानै होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय जेनेबा नोंगौ मोजाङा थायोबा गाज्रियाबो थाखायो होननानै बुंनाय आरोना। दंखायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो। जेबा सुखुवा थायोबा दुखुवाबो थायो बेफोरबायदि होननाय दं आरोना दे बिदिब्ला जाथ' बे आं साननाय दे नोंथां दे बिदिब्ला।